नोंथाङा
औ खोनादोंना नोंथां औ औ खोनादों नोंथां औ
हेलौ औ नोंथां ओ जों दा औ नोंथां जों दा जौनि बागै रायलायनि फोनानै होनो हागोन नामा जौखौ माबादि बानायो
औ औ खोन्थागोन नोंथां औ औ औ जोङो जौखौ संनायनि सिगां मा माखासे माइरं जेरै माइरं एंखुर माइरं निफ्राय माने सालिखनानै लानाय जावखनानै लानाय एंखुर माइरं नङाबा बे ओरैनो सेन्ट्रेल माइरं होनो जाय जों गरमेन्टनिफ्राय मोनो बेफोरखौ एसे सेरब्रै एबा सेरबासो जोङो सुनानै लागोरोना नोंथां सुनानै लानायनि उनाव जोङो मा औ मोनसे दो गिदिर ज' संग्रा दो एबा दो गिदिरफोराव जोङो बेखौ संनानै लायो संनानै लानायनि उनाव जोङो बेखौ संनानै लानायनि उनाव जोङो बेखौ ओंखाम बायदि जेनेबा मोनखांबा थांबा जोङो मोनसे प्लास्टिकफ्राव एबा संग्रो फाव जोङो बेखौ एर'नानै लानानै सिफ्रुनानै लाग्रोयो आरोना नोंथां
थां
हुफुनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गुसु खालामखांनायनि उनाव एमावखौ जोङो सारनानै जेनेबा फुननानै होयो आरो ना नोंथां फुननानै होखांनायनि उनाव जोङो औ फुननानै होखांनायनि उनाव जोङो साननै एबा सानथाम बेखौ मा प्लास्टिकफोरजों खोबनानै एबा गोजां बोथोरावथ' जौआ थाब जाद'आ ना माने गुसु जानायनि थाखाय औ थाब गुदुं जाया माने दुंख थाङा नालाय बि बिदिफ्रा थाब माबा जाया नालाय जों बेखौ गोजां बोथोराव हरनि एबा हरथाब नङाबा गो बोथोराव गरम जानायनि थाखाय हर नि उनाव जोङो बेखौ मा दाबखा एबा दो गिदिरफोराव एबा बालथिंफोराव दानि जुगावथ' बाल मोन ना लबरनि बाल बिदिफोराव जोङो सोनानै लायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो बेनि उनाव जोङो बेखौ सप्ता खनसे एबा सानब्रै सानबासो बिनि उनाव जौ बिदिखौ माने लोंनाय जायो ओमफफ्राय जोङो औ बैसागु समफोराव जोङो लोंनो थाखाय जों बर' सुबुंफोरा मा माइब्रानि माइरं एबा जेनेबा माइब्रा माइरङाथ' गोदै जायोना नोंथां बेफोरनि माइरंजों जोङो औ गोबाव गोबाव गोदै जानायनि थाखाय माने बिदिनि थाखाय जोङो मा बोसोरनै एबा बोसोरथाम जोङो बिदिनो संनानै फिसिनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां औ दा मा होनो जौआथ' मोननै रोखोमनि नङा होनोमबा मोनसे जाहैबाय जौ गिसि ए बा जुमाय मोनसे जाहैबाय जौ गोरान नङा होनबा गोदोनि मानसिफ्रा बेखौबो फोथायोदि जौ लोङोब्ला खायसे बेरामफ्रा मोजां जायो होननानै जेरैबा हमनानै ला जौगिसि लोङ होनोब्ला जोंना दा गरमाव हासुनायाव बायदिसिना प्रब्लेम जायो नङा हमबा औ औ आलौनाय बायदिसिना प्रब्लेम जायो जौ गिसि लोङोब्ला बेफोरखौ हामो होननानै खोनानो मोनदों लोगोसे बिदिनो जौ गोरानखौ लोङोब्ला जोंना गोजौ थै खारथाय एबा प्रेसार हाइ प्रेसारनि बेरामफ्रा एसे खमायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों गोदो गोदायनि मानसिफोरनिफ्राय नोंथाङा बेनि सायाव मा होननो सानो जौआ मानसिनि थाखाय मोजां ना गाज्रि बुंनो थाङोब्लाथ' मोननैबो बिथिङाव नोंथाङा मा सानो बेखौ फोरमायनानै
औ औ औ नोंथां माने जौखौ जोङो मा होनदों नोंथाङाथ' दा होनदोंना जौखौ माने माखासे बेरामनि थाखाय जौआ जोंनि थाखाय थाखाय मोजां जौखौ जोङो बांद्राय बाहायोब्ला मा जौजों जोङो नाख्रेबजानाय नुयो आरो न दां बांसिन सुबुंफ्रानो माने जौखौ औ जौ सानफ्रामबो लोंदाव लोंदाव एबा बिदि अभारद्राय बाहायनायनि थाखायनो बांसिन सुबुङा जौजोंनो गेबनानै जौजोंनो थैलांनो हमदों आरोना आंनायखौनो बुंनो सानोदि बांद्राय बाहायोब्ला बियो जोंनि थाखाय गाज्रि आरोना निसा बुस्थु आरो मारे एसे एसे बाहायोब्ला मा बियो जोंनि थाखाय मुलि होननानै सानजाथाव आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां दानि मुगायावथ' फालांगिनि मुङाव ओ खायसे खायसे मानसिफ्रा जौखौ थाब जा थोंबा थाब लोंजानाय जाथों होननानै बायदिसिना बेसादफोर होनाय नुनो मोनो थाब जानाय थाखाय थाब संनो हाथों एबा थाब रोसि ओंखारथों होननानै बायदिसिना गाज्रि बेसाद होना नुनो मोन बेफोरखौ माबोरै सिनायनो हागोन नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा
फोरनि बागैथ' आंबो बांद्राय मोनथिया आरोना बांद्राय माने बांसिन जेनेबा हाथाय ग'लाफोराव जौ फानोना बेफोरो माने बिसोरो थाब थाब माने फानबाय थानायनि थाखाय मानि जौआ गोसा जौ गोरानाथ' गोसा जानांगौनाा बेफोरनि थाखाय बेखौ मुलि होयो होननानै बांसिन जों मोनथिनाय जायोना नोंथां। माने बेफोर हाथाय गर्खाफोरनि जौ खौ एसे बांद्राय लोङाबा माने मोजां जायो आरोना थां बेफोराव बिसोरो थाब थाब जौ बिदै आ ओंखारनायनि थाखाय जौ मावनाय समाव बिदैया बुरजा बुरजा ओंखारनायनि थाखाय एबा गोसा जानायनि थाखाय जौ गोरान ना बेफोरनि थाखाय बिसोरखौ जोङो मुलि होयो होननानै माने एसे मोनथिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां इउरिया लोगोसे खादा बायदिसिनाबो होयो होननानै मिथिनानै मोननाय जायो बेखायनो आं सानो मानसिफ्रा बाजाराव मोननाय जौखौ लोङा लासिनो नांगौ जायोब्ला एबा लों नो गोसो जायोब्ला माब्लाबा न'आव बानायनायखौ लोंनांगौ होननानै आं
औ औ औ
जौ गोरानखौ माबोरै बानायो नोंथाङा एसे खिन्थानो हागोन नामा जौ गिसिनिखौ नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो हाबाय दानिया नोंथाङा जौ गोरान बानायनाय बे खौ खिन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां जोङो जौ गोरानखौ मा जौ गिसि बिदैखौ लोंखांनायनि उनाव जो अफ्रिखौ म दैजों सनानै ल आरोना दसे दै सखां ला उनाव जोङो मोनसेनखौ थिखयो बथनाव थिखांनायनि उनाव जोङो मोनसेया हास्रावदो जेनेबा मा होनो बे बेखौ आं बांद्राय मिथिला नोंथां बेखौ जोङो गेजेराव होखांनायनि उनाव सिङाव आरोबाव मोनसे हानि दोखौ जोङो फिसासा हानि दोखौ सिङाव होनाय जायो आरोना बिनि गोजौआव जों मोनसे दो औ दो गोजौआव दै बुंजासे होनानै होयो आरोना बेनि उनाव जोङो बे औ औ मोनथाम दो होनाय जायो औ नोंथां औ बेनि उनाव जोङो बे गेजेर गेजेर दोनि गेजेर गेजेराव माने बाहाय जोङो सिथ्रि एबा माबाखौ फाननानै लानाय जायो आरो ना जिखौ फाननानै लानाय जायो दाहाथे बिनि खप' फ्रा माने बायहेरायाव थाङा बिदि बेखौ फानना लाखांनायनि उनाव जोङो जौखौ अर' माने जाननाय जायो सुनानै होनाय जायो ओमफ्राय दै खौ दैदुंबा दैखौ दुंबा जोङो खांनानै आरोबाव दै होनाय जायो आरो ना नोंथां जाहाथे बै सिदो गेजेरनि फिसायाव माने खफ' जानानै बे अफ्रिया खफ' जानानै दाउखोनानै बे दो गेजेरनायाव माने थाङो आरोना बेखौ जोङो खेबनै एबा खेब थाम दैखौ गारनानै बिदिनो ज'खौ मावनाय जायो आरो ना नोंथां। अ नोंथाङा एसे मोजाङै फोरमायनानै होफिननो हागोन नामा माने
औ बे नोंथां बुंनाय बादिनो मा होनो गेजेर दहायाइ एबा हासुं बायदि सोना होना जायो बेखौ बथलाव फसरनानै बथलनिफ्राय दिहुननानै बेखौ जौ खौ लोंनाय जायो आरो खिजौ गोरानखौ ओमफ्राय नुनो मोनबावो बे जौ गोरान बानाय थांनानै ओंखारनाय अफ्रि अफ्रिया अमानि जोबोद मोजां आदार औ सौजों बर' आइजोफ्रा जौ फाननायजों लोगोसे खायसे खायसे अमाबो फिसिनाय फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो ओ अमानिफ्रायबो आरो जौ फाननायजों लोगोसे अमा अफ्रि खौ अमानो होनानै अमा फिसिनानैबो गोबां रां खामायनाय नुनो मोनो।
औ नुनो मोनो नोंथां औ जोंनि बर' हिनजावफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फालांगियारि आर होननानै सानो आंबो नोंथां बेखौनो जौजों लोगोसे बिदिनो अ जेरै अमा फिसाफोर लानानै आरोबाव अमा फिसाफोरखौ जोङो फाननानै न'खर संस सार जेरै सामलायनो हायो आरोना नोंथां, औ।
औ बुंनो थाङोब्ला अमायानो बर' आय फोरनि रां खामायनायनि गुबै लामा नङा होमबा बांसिन बर' आइजोफोरखौ अमा फिसिनानै रां दोन हुमनाय न'खरखौ सालायनाय फिसा फिसौखौ फरायसालिनि फोब-फिसफोर होनाय। आव होनायफोरखौ नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां औ। दानि मुगायाव जौ फाननाय फालां गिखौ खालामनानै जायोब्ला ओ मोजां जागोन ना? आलादा लामा लानाया मोजां, नोंथाङा मा होननानै सानो?
अ माने आङो मोजां होननानैबो साननाय जागोन आरोना नोंथां मानो होनोबा जों। जेरै हा हु गैयै बेफोरबायदि जेरै मानसिफोराथ' बांसिन मालायनाव बिदि मावस्लायस्लाय जेनेबा न' फ्रावनो बिदि फाननायजों लोगोसे आरो अमाबो फिसिनो हाबाय। अमा फिनायजोंबो जोङो अमा फिसा फोरबो लानानै जेनेबा अमाफोरखौबो मानि माथाम लानानै जोङो बिदिनो आरोबाव न'आव जोंओ जौ फोरखौ मावनानै ज' ज' नो जमा जमा खालामनानै जोंओ ह' टोल एबा धाबाफ्राव बिदिफ्राव ज' खालामनानै जोङो माने मोजां खालामोबा मोजां फालांगि जा लांआरोना नों
नंगौ नोंथां नाथाय बेराम जों गाज्रिबो जालाओ नङा हबा नोंथां औ फान औ फालांगि खालामनाय। बेजों लोगोसे न'आव थानाय मानसिफ्रा लोंफा लांओब्ला एबा न'आव जौ दं होननानै सानफ्रोम फ्रामबो लोङोब्ला देहाया गाज्रि जालाङो। न'खरफ्रा गाज्रि जायो लोंनानै उनदाखाल बायदिफोराव न'खरनि गोबां खहा जा
अ अ नंगौ नोंथां औ नंगौ। माने बेफोरनिबो ए गोजानाव औ
औ बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ नोंथाङा। ओ रैबायदि जायगाफोर नुदों नामा? बहाबाफोर जेराव ओ औ जौ फाननानै मुलाम्फा खामायनो हादों आइजो फ्रा बेफोरबायदि जायगाफोर मिथिगौ नामा?
गैयादे नोंथां जोंनि जायगाथिं माने जौखौ माने बांद्राय बिदि फाननो मोननाय जाय ना नोंथां आं बिनि बाग गै बांद्राय मिथिया हाथायफोराव जेनेबा दोन लुयो आरोना औ
औ जोंनि ओनसोलावबो जौ फाननायखौ जौ फाननायाव हें था होनाय नुनो मोनो मानोहोनबा मोजां खायसे बेराम हामोब्लाबो बांसिन मानसिफोरखौ सानफ्रामबो लोंनानै गाज्रि जानायखौसो नुनो मोननायनि थाखाय जौ फाननायखौ जोंनि ओनसोलाव बन्द' खालामनानै दोननाय जादों। ओं औ
आ
अमा फिसिनानै रां खामायनो हायोब्लाबो अमानो दानि मुगायाव। औ गुबुन जायगानिफ्राय बा बायदिसिना दाना होनानैसो बा थास' रुनानैसो जाहोनायखौ नुनो मोननाय।
औ औ नंगौ नोंथां औ। औ औ जोंनि जायगाथिंबो बे औ समाबो जाबाय नोंथां औ होमबा दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां? औ दे औ औ दे नोंनिसिमबो नोंथां।